हेलौ हेलौ।
खोनादों खोनादों औ खोनादों। उमहो आमाय।
अ' नोंथां बेरायनायनि सायाव रायलायसै।
बेरायनायनि सायाव। जायो।
दे नोंथाङा बहा बेरायनो मोजां मोनो ओरैनो बांसिन? ओ मामाया ओ बहा
आंथ' ओरैनो हाजो एरियायाव एसे मोजां मोनो आरोना। निजोमबा गुसु जायोना औ बार खोलो खोलो नाङो। भिउफ्रा मोजां जायो माबायानो मा होनो बिखौ? नायनो समायना जायो माने।
मोजां मोजां बिदिनो आंनाबो ओरैनो दा गोजानाव बहा बहा थां आंगो।
बेयोथ गोजानाव अरुणाचलाव थांबाय ओमफ्रायो मेघालय शिलंआव बेरायनाय जाबाय आरो। खाथि खाला बिदिनो। जोंनि खाथि बे नांजाबनाय। जायगायाव थांबा
गोगोमानो थांबाय माथो।
थांनाया थांबाय इसे।
ओ खाथिनि माबायावल थांदों दाबो ओ हादराव भुटान।
रौ फ्रावबो खाथिनि हादरावबो मोजां। बिदि बारहावाया मोजां ना भुटाननिया ना?
जों। बेरायनांगौ सम सम।
बेरायनांगौ बेरायनायाथ'। गोसोफ्रा मोजां मोनोना औ-औ।
ओरैनो माबै फ्लेनिंफोर दं नामा बहाबा थांनाय।
थांनाया ओ थांनायाथ' थांनांगौमोनलै। थांनायनि एसे रायलायनांदोंमोनलै माबा लोगोफोर गोजानो। माब्ला थांनाय जागोन थांनाय जायाखै।
उम-उम।
माबा थिग खालामनाय जायाखै आरोना।
गोलोम बोथोराव बारा गरम जायगायाव थिग जाया
एसे हाजो एरियाव थांनांगौ लै गुसु जाबाना। थांङोबा ओंखारदो नोंथाङाबो जोंजों कन्टेक खालामनो हागोन बायोबा।
नायसै नोंथां थाखा फैसाया मा होनो ओरै दामफ्रा बारायजोब्बायना।
जा गैया बालाय जाया आ
माथो भुटानावबो बारायजोबाय।
बारायनायाथ थावनि जे बिबां बांनायखौ मिथियाखै नोङो।
मोनखौ
जोंनि माबानिफ्राय जोंनि हादरनिफ्राय बिसिरनासो बारासिन जान दङ दाथ'
माथो होनबावनो। बोथोरानो बिदिनोसै।
जेरावबो नै मा थो दावबायानो बिदि खालामबायना नोंथां गुबुन हादरजों गुबुन हादर जा दावहा जाबाय नै ओरैजाय जोंनि हादरावसो थावनि एसे दाम बारायनाय माबा मायबिनि गेसनि दाम बानायनाय जानो होबायना।
खमायफिननो हागौ उनफ्राव। थिग जाबा।
जा मोजां नाखा।
नोंथाङा सरलपारा थांफेरबाय खोना खाबाय ना नोंसिथिं ओरै नोंसिनिथिंजाय
ओ ओ खरसे थांबायमों थांनाया बां बांद्राय मोजां मोनबोखैला बांद्राय माने जों मेसेआवसो थांनाय जादोंना थांनाया ओरैनो स'रलपारा स'रलपारा होनना खोनायो नालाय एसे बेराय हैनायदोंमोन ओमफाय एसे रानस्राव स्राव मोनदों दैलावआव थाङाखै थांनाया थांनांगौ एबार मोजाङै नायजोबनो थांनाया
ओम दा बायदियाव मोजां जायो दैया एभेलएबेल जायोना दा माबायाबो अखा हानायजों एसे थान्दा जायो बारा इ माबा सान्दुं दुंनायाव थांनाङा एसे एसे अखा दोमैलु लु बिदि बादिआव मोजां जायो
जों खनसे थांबा दैयानो गैयाबावानोमोन ना दैयानो गैयाबावानोमोन ना जों खनसे थांबा जिरि जिरि बोहैनायसो मोन मेसेंआव थांबा
ओम उम दा दुगैनो मोजां
दा मोजां ना? थायजागोन होमबा बावबो
थांनांगौ ओरैनो जोंनि क'क्राझाराव दङ मेर्ला बेरायग्रा जायगा ओरै हाजोफ्राव मेरला दं।
औ बावखुंग्रि साइदथिं ना
ओ औ बावखुंग्रियावथ' बुंनाङा बैसागुआव मानसिफ्रानो लोब लोब स'रलपारायावबो थांनो मोजां जाबाय लामायाव मोजां जाबायना स'रलपारायावो
फोरनि थाखायनो थानाय जायाखैलां बैसागुआव एसे बिहिर बारा जायोना
हिर बारा जायो उम थाङोबा ओरैनो प्रग्रामा ओ प्रग्रामफोरनि सिगांसो थानांगौलै
सानसे साननै सिगां सानसे साननै सिगां थांग्रो नांगोन ना?
ओ बिदिबो होनजायो गारिफ्रा होंगो दोंगो थाबायनोबो लामाबो मोनलाया
बिनि थाखायनो आं थाङाखै नोंथां
सिगाङाव खेला धुला जायोना बेखौ नायनो मोजां
ओम दांदुफुर होननायबो दं हाजो मोनसे
दांदुफुर ना बेलाय बोरैथिं बोरै साइदथिं गोलैयो बेलाय?
बे बे हाजो दखर दखर बिदिनोलै बिसोरना जायगायानो बिदा फंबायफोर बायदिजोबसो जुदा जालायनाय बायदि आथिखाल ओम बे देरबिल दिबलाइ बायदि
गायनायाथ' आो गायनायाथ' बियाव थां एखमबा
मानसिफोर फिकनिक जाफैयोना बेवबो थांनांगौ बिदिनो
मानसिया फैना दों नामा बे हाजोआव हाजो बे गोजौआव बावखुंग्रिबायदि दांदुफुर होननाय जायगायाव
ओ थांजायोदां ससे
ससे ल'ना?
उम
नों नोंथाङा थांखांबाय नामा?
थांबायमोन थांनाया सिगाङावनो थांदोंमोन आं गोदो उन्दैयावनो आंथ' दा लामाफोरखौबो बावबावबायसो।
बावलायबाय होमबा हो थांनाया थांनाया थांनाय जायाखै बेथिं ओरै गोजानाव थांनाय जादों ना ओंखायनो
थानांगौ जोंना बांसिन फिकनिक जानाया बेयावनो जायो दिरबिल दिबलायावनो
औ नोंसिना क'क्राझारनिया औ जायो जानायाथ'
औ ओइ नोंसिनि चिराङावबो दंमोन ना?
जोंनावबो दंङ दंनाया ओरै थाबाय जेनेबा मोनाबिलि गोदान खुलिनाय दङ ओमफ्रायो दानि बै माबायावबो दंमोन मा होनो बे भुटान थांग्रायाव दंमोनना मोनसे दिउखुसि होननाय जायगा बेयाव मोनसे खुलिनाय दंङ ओमफ्रायो हाइ पुवालि दङ आरो
आइफवालिखौथ' खोनागासिनो
मोजां बावबो जाजायो जानायालाय।
मानसिफ्रा थाङो खोमा ना?
ओं थांङो बै बे निउ इयार दिन बैसागु दिनाव थांङो थांनायाथ जेनबा ओरैनो पिकनिक जानो थांङो बैसागु फोराव
मालाबा थांनायनि प्लेनिं बानायनांसिगोन खौबो
नायफैदो मालाबा
उम
लोगोफोर गोजासो सोलोंजागोन फैसिगोन
उम
मोजां जाजायो जानायाथ
उम बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैखायाना जायगाफ्राथ
प्रब्लेम गैयामोन गैनायाथ
जेनबा दै थै आरिनि आंखाल गैयाना
ए ओहो दै गैया आंनि दैनि जेनेबा आंखाल गैया गैनाया दै जिङावनो जाहैबाय ना बेयाव
खाथियाव दै थायाबा बे बासन बरथन सुनोबो एसे प्रब्लेम जायोना
औ औ दङ जिरि जिरि बोहैयोना मेसेंनि दै
जोंनाबो ओरै दिरबिल दिब्लाइयाव खल दंखाजोबो दंनाया दैया बाहायजाया बे माबाना बिलोना बोहैया। लेथ्रा जाना थायो खल खुरनानै रजगायो मजिंफ्राय फैसिगोन दाबो थाङो मानसि बेेरायला होयो गार्लफ्रेइन्ड बयफ्रेइण्ड बेरायहैयो मोजां
आरो दाथ मोजां नालाय गरम बोथोरा बियार लानानै थांनानै जों नयो खोमादां ना?
बिदिनो इन्जय खालामहैयो सोरबा सोरबा गोसो थोनायजों बेरायहैयो टाइम स्पेन्ड खालामहैयो खालामनांगौ बिदिनो बेरायनांगौ गोसोफ्रा सान्थि जायोना बेरायो बिदिनो
मोजां बिरात ओरैनो मोजां खबर सबरा नोंथां हरफाम
बिदिनो अखा हानाय माबा अखा हागाबायनै हाबाय मैयासिम हाबाय बोथोरा थिग नङा दासान्दि नोंथां
नं नंनायाथ नंगौलै आंबो नो नुगासिनो दङ माने ओद
बिराद मोजां दखानाव थांगौ
ओम ओरैनो सानसे सानसे सानदुं दुङो साननै अखायोना? दा जाबाय मानि
गाज्रि बायदियाव बोथोरनि एडजास्ट जानाय दसेनो सानदुं दसेनो अखा।
औ देहाफ्राबो मोजां जाया नोंथां दियाव।
उम उम फाथो खालाम बोथोरानो बिदिसै। बोथोरसै गोजां बोथोरा मोजांलै।
नंगौ नंनायाथ गोजां बोथोराव गानफब जोमफब थानो हायो।
गानफ जोफ आ।
औ
ओ माथो खालामबावनो नोंथां जासिगोनदोलां उनफ्राव लोगो मोनबावगोन बे।
औ औ जागोन दे उनाव खबर लालायसै ना मारै?
जागोन थां-औ।
औ-औ दे-होमबा दे।
उम दे